हेल' नोंथां हेल'।
औ नोंथां।
औ। नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मोजाङै दङना?
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ। नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङै दं नोंथां।
अ नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आङो। आङोथ' दा। खामानिनिफ्राय फैनानै ओरैनो दंगासिनो दङ।
औ।
औ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
औ आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांजों मोनसे खोथानि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां मानि सोमोन्दै?
औ नोंथांजों आङो। जाग्रा मुंआनि सो सोमोन्दै रायज्लायनो हागोनना।
हागोन नोंथां औ।
औ। नोंथाङाथ' मिथिगौ ना
औ नोंथा
जाग्रा मुवाया जोंनि जिउ खुगनायाव मोनसे एंगार हायै बाहागो
औ नों औ नों थां नोंगौ
जोंनि जिउ खुंनायाव जेरैबायदि बार आरो दैनि गोनांथि जायो बेबायदिनो जा ग्रा मुवानिबो गोनांथि जायो दा
औ नोंथां जायो नोंगौ
जाग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै ओंखाम ना बेदर गासैबो गोलैजोबो नङा होनब्ला
औ नोंथां नोंगौ
औ दा नोंथाङाबो
ग्रा मुवा जायो नङा होनब्ला
औ नोंथां जायो
औ दा नोंथाङा मा मुवा जानानै मोजां मोनो
औ नोंथां ओरैनोथ' जोङो बर'खायना मानि ओंखामानोथ' जोंनि गुबै राहा नङा होमबा
औ नोंगौ
जों बांसिनथ' ओंखामखौनो जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै गुबुन मानसिफोरा आलदा आलदा जायो बेबायदिनो जोंबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो ओंखामजों लोगोसे जोङो माखासे फिथाइ सामथाइखौबो जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां मानोना फिथाइ सामथाइयाबो जोंनि माखासे देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा
औ
बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरनि मादाव गासैखौबो जाजोबनोआनो मोजां मोनो नोंथां
औ
आरो बिदिनो माखासे गलाफोराव सावनाय मेथाइ इदिखौबोथ' जोङो जानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बेफोरनियाव नाथाय खायसे देहायारि थाखाय थिग नङा आरो खायसे देहानि थाखाय थिगबो नंगौ नङा नङा नङा होमबा नोंथां
औ नों गौ नोंथां
जेरै देहानि मोजांफोरनि थाखाय फिथाइ सामथाइ जानाया गाहाम नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नों
आरो जेरै माखासे जाग्रा मुवाफोर दङ जायखौ जों बाहेरायाव मोनो बेफोरोथ' जोंनि देहानि थाखाय थिग नङाना
नंगौ नोंथां दा
बेफोरखौ जायोब्ला मा जोंनि देहानि माखासे अंगफोरावबो एसे गोहोम खोख्लैयो जेरै बे बायेराफोरनि जाग्राफोरखौ नंङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
औ दा जोङो औ
जेनेबा गोदै गोखै गोखा गासैखौबो जायो नंङा होनब्ला फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै
जानायाथ' जाजोबो नोंथां
औ दा नोंथाङा गोखानि मादाव मा मा मैगं थाइगंखौ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो गोखै गोदै बेफोरनि गेजेराव मा माखौ जानो मोजां मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ गोखा होनोब्ला नोंथां गोखायावथ' आंनि मोजांसिनथार जाग्रायानो जाहैबाय नारजि नोंथाङाबोथ' मिथिखायो खोमा ना नार्जिखौ
औ मिथिगौ नोंथां
नारजि नारजियानो बर'नि ओंख्रिबो जाहैबाय आरो लोगोसे गोखानियाव गोखानि मादाव बेखौनो बेनो आंनि मोजांसिन मोननाय जाग्रा आदार आरोना नोंथां
औ
नार्जिजों लोगोसे गोखायाव दङ उदासि बेखौबो जायो नोंथां नोंथाङा जाफेरबायना
औ जाफेरबाय नोंथां औ
औ आरो गोखानि मादाव दंबावो निम बिलाइ जाय जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां नाथाय बेखौ आङो जानानै बारा मोजां मोना आरोना नोंथां
औ
नोंथाङा जाफेरबाय ना
औ नोंथां जायो आंबो मालाबा मालाबा
मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेखौ माबोरै जायो।
औ नोंथां नोंथाङा माबे मोनसे जाग्रा मुवाखौ बुंदों।
आङो निम बिलाइनि बारियाव होनदों नोंथां
निम बिलाइखौथ' ओरैनो एवनानैल' जायो।
अ नोंथां
एवनानै ओंखामजों जाफानाय जायो आरो
औ नोंथां नोंथाङा गो थाव मोनोना?
जापान ओ निम बिलाइखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां नालाय बेनि थाखायनो आङो जानो मोजां मोनो
औ नोंथां नंगौ नोंनाया नोंथाङाबो नोंथाङा मा मा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना मा मा जानानै मोजां मोनो?
औ नोंथां
नों थांनि
जाग्रा मुवा बुङोब्लाथ' आङो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं ना बेदर गासैखौबो जाजोबो
औ नोंथां
जोंहा मैगं थाइगंखौबो न'आवनो गायो हिसाबै जोंहा न'आवनो माखासे मैगं थाइगं मोनो बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइयाबो जोंहा न'आवनो माखासे फिथाइ सामथाइ दङ बोथोर लायै बोथोर मोनजानाय जायो दा
औ नोंथां
मैगं थाइगंआव बुङोब्ला जोंहा जोगोनार खुमब्रा लाव बेनिफ्राय माखासे गोथां मैगं थाइगं बुङो जेखौ लाइ ला फा गासिखौबो मोजां मोनो।
औ नोंथां
फिथाइ सामथाइयाव बुङोब्ला जोंहा न'आवनो दङ खान्थाल फिथाइ थालिर फिथाइ लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइ
औ नोंथां
बेफोरखौ बोथोर लायै बोथोर मोनजायो जोंहा न'आवनो
औ नोंथां
मोजां मोनो बुङोब्ला लिसु
औ नोंथां
औ आरो ना बेदरखौ जोंहा न'आवनो जानो होनब्लानो मोनजायो मानोना जोंहा न'आवनो फुख्रि दं हिसाबै ना फिसिनाय दङ। बेजों लोगोसे जोंहा न'आव दाउ फिसियो अमा फिसियो बोरमा फिसियो,
औ नोंथां
बेफोरनिफ्राय जोङो जाग्रा मुवाखौ न'आवनो मोनजानाय जायो।
औ नोंथां दे होमब्ला नोंथां समाबो जाबाय मालाबा लाराय खिनोसै।
औ नोंथां दे।
दे नोंथां।